ओ जों मोनसे दा टपिकनि साव रायायसै आरोना बैसागुनि सायाव नों मा बुङो नोंबो गोसो दं दा रायलायनो? ओं दङ'। उम। माने बैसागुआ मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे आमाय थखला बायदि आरो ना बैसागु आ जोंनि उम गोदोनिफायनो जाबोबाय थानाय बैसागु आ मान ने बर' हारिनि मोनसे मा होनो नेरसोन बायदि माने जों बेखौ गारनो हाया आरो बैसागुखौ दासिमबो।
उम उम।
बैसागुआव जों गोबां रोखोमनि दानि जुगाव फाथिनाय नु मोनो बैसागुखौ गोबां रोखोमै फालिनाय आरो।
उम।
नोंसिनिथिं माबायदि जायो बैसागुआलाय।
जोंथिं बैसागुआ मोजाङैनो जायो खाम जथा सेरजा सिफुं गासिबो लानानै
उम।
बैसागु मागिनाय जायो।
उम उम उम। जों जोंनिथिंबो दाना बिदिनो गोदोनि खाम सिफुं सेराफोरखौ बोखांफिननो हमदों आरो मानो होनबा दा जों आथिखालाव दा नुनो मोनो माने देगफोरजोंसो मोसालाबायनाय आरो बेथ' जोंनि बैसागुनिनो माबा नङा। नोंसिरनि दावा बिराद मोजाङानो जादों आरो। खाम सिफुं होननायखाय आं बेखौनो खोब माबा गोग्गोथाव मोनदों आरो गोमोथाव।
उम उम दा जोंथिं बैसागु होनोब्ला बयबो गेदेर ओन्दे गासिबो रंजाजोबो आरो।
उम। जोंनिथिनोथ' जोंनिथिं दानाया एसे बैसागुआव मा होनो ओंखारनो ओंखारनो बांद्राय बायो मानसिफ्रा दोनि दोनि मानसि फ्रा गाव गावल' न'खरावल' हारसिं हारसिं बैसागुखौ जाना थायो गेदेर उन्दै बयबो ओंखारलायला जाबायो आरो दाना। उम।
यों जोंगासिबो ओंखारो ग गथ'फ्राबो हान्जा हान्जा ओंखारो बिसागु होनोब्ला बयनिबो गोसोआव गोजोननाय फैनाय नङा होनब्ला।
उम उम मानो होनबा जोंनिथिंथ' एसे जाला लोंलाया एसे मा होनो खम जाबबाय आरो माने गोदोनि बायदि एसे बांद्राय मा होनो जौफोरखौ लोंलाबायला फेजासे बिदिनो एसे गाव एसे नरमेल मानो जौख खवानो होनना थायो आरो नोंसिनथिं माबायदि लोङो जुमायफोरखौलाय।
जोंथिंबो जौखानियानो लोङो। बांद्रायबो लोङा। बैसागु होनोब्ला बयबो। मान सनमान लालायो गिदिरजों उन्दैजों।
उम।
रंज उम गोसोनि गोजोननायखौ खुसिखौ फोरमायलायो आरो।
उम उम बैसागुआथ' बिराद रोखोमनि जायोना आथिखालाव मा होनो खारनाय बादायलायनाय गाव गावनि रोंगौथिखौ नायो आरो। बिबायदिजों फालिनो हमो दाना माबा मोनसे बान्थाबो होयो। फालिनानै
औ।
गिमेला होनो वबबा मा होनो बेफोरबायदि जानो हमबाय आरो बैस सागुआ बर' हारिनि बैस सागुआव जो गोबां गिदिर गिदिर माने। सुबुरुन होलाङो आरो गोरों गोरोंफोर फैनानैबो अबावबा एम एल ए फोर लें हलायहयो। सोरबा माबाफोर फैलाया आरो बैसागुआवबो।
बैसागु बैसागु होनोब्ला। जोंनि गासैनिबो गोसोआाबो गोदान मिजिं फैयो। बयनिबो गोसोआव गोज गोदान गोसोखांथिजों लोगोसे दंफां लाइफांफ्राबो गोरलै बिलाइजों सोमखोर सोमखोर जाबोयो बेनिखायनो बैसागु बोथोराव बयबो समायना रंजा रंजा नानै मोसायो आरो।
बैसागुआवथ' बेनो जाहैबाय।
औ।
गोजाम गोजामखौ गारनानै गोदान मिजिं लानानै माबानाय आरो गोजाम नों जेसेबांखि गोजाम हाबा मावदों बेफोरखौ गारनानै नों गोदान मिजिंजों गोदान गोसोजों जुजिनांगौ आरो बे बोसोर बै बोसोरखौ। उम बैसागुआव नों गारनांगौ गोदोनि साननाय हनाय सोरखौबा गाज्रि साननायमोन बेफोरखौ गारनानै गोदान मिजिं लानांगौ आरो बेफोर खौनो बे बुजायो आरो गोगोम गोबां सुबुरुन होयो आ सुबुंफोरा।
बैसागुआव जों खाम जथा सिफुं सेरजा गासैखौबो लानानै ज' ज' मोसायो बयनिबो न'खर न'खर मागिनाय जायो आरो।
उम उम जोंनिथिंबो बिदिनो मोसायो न'खर न'खर मोसानानै उनाव ज' बेदर आखाय जालायलायो आरो राननानै उम।
बैसागु होनोब्ला जोंनि गोसोआव बयनावबो गोजोननाय फैयो आरो गेदेरफोरखौ जों मान लायो उन्दैफ्रा जोंखौ मान लायो। बे-बेनो जोंनि देरसिन बैसागु फोरबो।
बयबो गावबागाव बिमा बिफाखौ मान सनमान लानांगौ। बैसागुआव बिबाय बि थांनानै मोनसे मा होनो गस्ला गांसे नङाखि गामसा जरासे बेफोरबायदि हैनांगौ गस्ला गिन्दिफोर आरो बिनि नेमफोरा गोबां थायो। दा बैसागुआव मोसौ थुखनायाथ' मेन बेनो मा होनो बर'नि मोनसे माइनाव होनबाथाय बो जायनि न'खराव मोसौ थायो बेखौ माइनाव थायो होनना सानना लायो आरो बे बर'फोराव बर' बर' ओम माने उम बर' रायजोआव हायो गोद जों नङाबा जों मोसौ नङाबानो गोदोनि दिनाव ओंखाम मोनजायामोन माइ गायनानै माइ मोसौजोंसो जों हालेवनानै ओंखाम माबा मोसौजोंसो हालौवनानै जों मा होनो आबाद मावनानै जायो। बेनिखायनो जों मोसौखौ ला थारों आरो गावबागाव न'खराव मोसौ थानांगौ
उम
नोंसिना मोसौखौ थुखैनायाव मा मा होनोमोनथाय
ए दे बुं खोनथानायस
थुखैनायखौ
औ
है लाव जा फान्थाव जा फान्थावा गिदिर गिदिर जा नोंसोरलाय नोंसोरलाय माबायदि होनो?
जोंथिंबो इदिनो होनो बोसोर बोसोर एरबाय था बुं मोना मोना जा बिमा गायदे बायदि दा जा होननानै।
ओम फिफानि बेरे मोदैया बिमानि बेरे मोदैयाव दाथां होनलायोना एसे बोरैबा बोरैबि उम जोंथिबो बिदिनो होनो मा होनो बे बेफोरो मोनसे बर'फोरनि मोनसे सुजुनाय मेथाइफोर आरो ना गोदोनि बोराय बुरैफ्रा बिसोरबो मोनसे मोसौखौ मोनसे मेथाइ खननानै नेम होलांनाय आरो बर'फोरनो
उम उम
बैसागुआव गोबां रोखोमफोर थायोना मोसौ थुखैनायावबो
उम उम
हालदै फान्थाव थाइखा आमोखि आमोखा माबा माबि होनांगौ नोंसोरथिंजाय मा मा होयो?
जोंथिं हालदै लाव बेखौनो गासिबो एसे एसे जाबस्रोमजोंबो मोसौखौ बुनाय जायो आरो बैसागु बोथोराव। जों थिं बैसागु बोथोराव दख'ना गोमो स्राय गाननानै गस्ला गोजा जोमग्रा फास्रा गोजा लानानै बयबो। ग्रोम ग्रोम मोसानो मोसानाय जायो बै सागु बोथोराव।
गावबा गाव मोजां मोननायजों आरनाय गांसे माबा दख'ना जरासे हरलायोना
औ
इफोर गावसनिसो जाबाय बै सागुनि नामै हरनाय जाबाय आरो। गोदान बोसोरनि
गावनि मोजां मोननाय रजेनो मोनसे आरनाय फालि हरलायलायनाय जायो आरोना बैसा गुवाव ओम बिराद मा होनो बैसागुआ मोनसे एंगारजाथावै आरो बर'फोरनि
औ
बे समाव बयनिबो गोसोआ बोदोर जायो मानो बबावबा मादो दा जोंनिथिंसो खोनादों बावखुंग्रि हाजो नोंबो खोनादों दा?
थांखांबाय आङो बैसागु बोथोरावनो जायो।
अ आरो। थांखांबाय बाउखुंग्रियाव।
औ।
खामबायाव माबा माबा लिरना गारबोदों नोङो।
औ। बैसागु बैसागुनि औ बैसागु बोथोर बोनि बैसागु बोथोरखौ फालिनो थाखाय बेयाव थांनाय जाबाय आरो। जोंनि बैसागु बोथोर बैनिबो गोसो
उम। बे बावखुंग्रि हाजोआ गाखोनांगौनो खनब्रै ना खनबा मानो। साननायफ्रा जाफुं मोनो बावखुंग्रि हाजोआव
औ बिदि होनाय खोनादों
मा होनो बेबो मोनसे बर'नि आइजोनि नाम सोना बावखुंग्रियाबो बिनिखायनो उम। बावखुंग्रि हाजोआबो मा होनो बिराद मोनसे गोसोखांथाव जानानै थाबाय आरो बर' हारिनि
औ।
उम बेहायो गोबां रोखोमनि मानसिफोरबो फैयो दाना बर'नि अनगाबो हारसा फोरबो
बे मोनसे गोसोखौ बिसोरबो हारसा'फ्राबो बिहु होनोना। बिहु फालियो बिसोरबो बिसोर थाङो आरो गाखोनो मालाबा मालाबा बोसोर सानफ्रोमबो जाबोयो बावखुंग्रियाव थाङो बिदिनो खेला बादायलायनाय माबा जोंबो खोनानो मोनो बेहायबो बिदि जायो होननानै बेलेग बेलेग माबानिबो थाङो इसोरबो मा होनो माबानिफ्राय डिस्ट्रिक फोरनिफ्राय फैयो बेलेग बेलेगनिफ्राय ए खारनाय बादायलायनाय जइन लाहैयो बक्सिं खेला मा खेला होयो
बैसागु बोथोरावबो बेफोर दाना फालिनाय जाबाय आरो।
उम। बेफोरखौनो जोङो बेफोरजोंनो जों थांनांगौ बा बेफोरनि बिनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि रोंगौथिफोरखौ नुजाथारनाय बयनिबो सिगाङाव बे बैसागुफोरजोंनो बैसागु मेलाफोरनि गेजेरावनो मोसानाय मा होनो खननाय मेथाइ खननाय बेफोरजोंनो जोङो गावनि लाइफनि सिङाव थानाय मोनसे सोमोन्दैखौ नुजासारनो हायो आरो सुबुंफोरनो
औ।
उम। होनोमबाे बैसागुनि सोमोन्दैया ऐसे जोबथ'बाय दोननायायसै नामा?
औ दे
लाख